हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांखौ
हो गरसेखौ नो बाबाया लांदो औ साइेखेल गंनै नांगौ दं।
आबादनि आबाद मानायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां। औ दा आबाद नि सोमोनदै माइ आबादखौनो लानोसै नङा होमबा नोंथां?
नोंथां
दाथ' बोथोरा दैज्लां बोथोर नालाय जोंहा माइ जोंहा गायनाय फुनाय दिन जादों नालाय बे आइ माइ इ बागै नोंथाङा ओ सुंद'यै फोरमायथि होदो
औ औ नंगौ ओरैनोथ' ओ माइ आबाद जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर बयहाबो ओ गनाय फुनाय बयहाबो बेस्थ' आरो बिनि गेजेरजों जोंहा माइ आबाद होनोब्लाथ' जोंहा फ्रायानो जोंनि बर'आनो जा बायदिसिना ओ जोंनि जि जोंनि आसामाव जि थायो बिसोरो जोङो माइ आबादखौ जोङो बांसिन गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोङो माइ आबाद होनोबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि माइफोर गायो जेरै बेबायदिनो रंग बन्दु सोरबा रनजित सोरबा आयजम बेबायदिनो गोबां ओ गोसो मुथै जेनेबा गायो आरोना। गावब गावागाव गोसो मोथै ओमफ्राय बेबायदिनो दा औ औ औ नंगौ ओमफ्राय दा बेबायदिनो माइ आबाद होनोबाथ' जों गिबियावनो जेनेब्ला हालौ हालौवग्रोनांगोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइ खौ जोङो फोनो लागोन अब्ला बे माइ फोयैनि सिगांनो जोङो जा जोंनि माइ एबा फिना दोनखानाय माइ बेखौ जोङो माने सोमग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय आरो जोङो सोमग्रोखां नायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ बो खांना लाबोगोन अब्ला जोङो बेखौ थास' बा माबा मोनसे बस्था जोङो बेखौ होनानै जोङो माने बेखौ एसे गाजा बेरजासि म जोङो बेखौ माने ओ दोननाय जायो आरो जेब्ला बे माइआ इ गाजा बेरगोन अब्ला जोङो बेखौ जोङो दुब्लि बारियाव लांनानै बा जोंनि खोथिया थिलि जों बेहाय माने बेखौ फोनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय जेब्ला जोंनिया बे खोथिया जेब्ला जोंना एसे जौवो अब्ला जोङो सोरबा खायसे खायसे हासारबो होनो हायो आरो खायसे खायसे बिनि हासारबो होआलासिनो बेबायदिनो दोननाय जायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे माइआ जौगोन अब्ला जोंहाथ दा दैज्लां बोथोराव जाबाय दा बेबायदिनो बयहाबो गायनाय फुनायजों लोगोसेनो बेबायदि बिदिनो ओ गायलायबाय दं आरो फुलायबाय दं आरो नोंथां। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनिखिजाय दाथ दैफोराबो एसेबां नांगौनि
दङ गैया नङा दङ थेवब्लाबो दा सान्दुंनि थाखायनो गोबां गायनाय फुनायफोराव माने बिराद खस्थ मोनगासिनो आरो आबादथिलियाव गायनाय फुनायनि थाखाय मानसिफोरा ओमफ्राय ओरैनोथ ओरैनोथ जों फोराबो दा गायबाय दं फुबाय दं ओमफ्राय बेबायदिनो हाजिरा लायै आरो थिका लानाय बेबायदिनो आरोना मोनफा मोनफा ओमफ्राय आं नोंथां बिथांनियाव बे आबादनि बागैनो आं एसे सोंहरनो नागिरदों जेनेबा नोंसोरनि थिंजाय गायनाय फुनाय जोबजोबबायना जोबजोबाखै आरो नोंथांमोननिखि बिदिनो हाजिराखौ बांसिन होयो ना टिखाखौ बांसिन होयो नोंथां आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावहायबो दा गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दङ जोबोरैनो लामैनो सोलिगासिनो दङ। दा बयहाबो जोंहा माइ आबाद बेखौ मावो नालाय। बेखौ जोङो आथिखालाव हाजिरा खामला बा थिखा बेफोरबायदि होनायखौ बांसिन नुनो मोन्दों आरो ना। मानोना जोंहा बे समा माने नेबाय थाया। दा गोदोहाय माने मोसौजों हालेवनानै माने दब्लायसे दब्लायनै बेफोर बादि हालेवनानै जोङो हाजिरा बा माबासिनो जोङो गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि मुगायावहाय एसे सोलायबाय बे मोसौजों हालेवनाया गैलिया नालाय बांद्राय ट्रेक्टर हाबफैबाय ट्रेक्टर हाब सफैनाय लोगो लोगोनो बेयो गोबां बिगा बिगा हा एवनानै फोमोननानै थाङो नङा होमबा? औ बे फोमोननानै थानायखौथ जोङो नआवहाय हारसिं हाला बेखौ गायनानैथ फोजोबनो हाया बेनि थाखाय थाखायनो जोङो हाइजिरा खामला बा सोरनोबा थिखा होनानै बेफोरबायदि जोङो मावो आरो नोंथां औ थिग बे फोरबायदिनो जोंहा दा हाजिरा बेफोरनि राङाबो गोबां बांबोनो हमदों। थिखाफोराबो गोबां लायो आरो लोगोसे ओंखामबो जायो। बेबायदिनो अब्लाबो जोङो हाजिरा थिखा होनायखौ नागारा आरो माने बेखौ जोङो होआलाबसिनो हाजिरा थेखाा होआलाबसिनो नआव गायनो होननानै दोनबाय थायोब्ला। बे हाया रानस्राव जोबनानै माने गायनो हाया बा। बेयो ओरैनो सोन जानानै थालांगोन आरोना नों
औ औ नों
औ बेनि थाखायनो द्लामैनो जोंहा हाजिरा लायै लायै जोङो
औ औ औ नंगौ ओमफफ्राय ओरैनो नोंसोरनिंखिजाय ओरैनो हाजिराफोरा मा मा दाम सोलिबाय दं आरो थिखाफोर फोरा मा-मा सोलिबाय दं नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरनो हाब
औ नंगौ नोंथां जोंनाथ' दा हौवाफोरनि आलि दाननाय खोथिया फुनाय हाजिराया जोंहा आदा सारिस आरोबाव माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेयो तिनस' आरो जोंहा दा जेरै थिखा माइ गायोना बे जोंयावनो 'स' थिग बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दङ
औ औ
ओनसोलथिं माबोरै सोलिदों?
अ जोंनिखि बेथ' दा ओरैनो हौवाफोरारनि आलि दाननायफोराबो जोंनि खिजाय सारिस'आनो ओमफ्राय बेबायदिनो हिनजावफोरनि गायनायफोराथ' जोंनिया थिनस'आनो ओमफ्राय ओरैनोथ' थिखाफोर गायोब्लाथाय बिदिनो तेर'स' बा साराय तेर'स' बेबायदि गायबाय दं आरो नोंथां।
औ नंगौ माने बे थिखाखौ मानो होयो होननानै बुङोब्ला जोंहा न'खराव ओंखाम संनाय बा बेलेग खामानि मावग्रा मानसि गैयाब्ला जोङो
औ
मानाय जायो आरोना नों
औ औ नंगौ
नखरावहाय ओंखाम संग्रा मानसि दङबा? गुबुन खामानि मानसि थायो बेफोरावहाय हान्जा होयो।
औ नंगौ
जोङो हायजिराफोरनो ओंखाम बोथिनै बोथिनै होनांगौ नालाय।
ओ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो आबादखौ मावो आरो बे दैज्लां बोथोरावहाय थिग बेबायदिनो ओ जोङो माइखौ माइखौथ' जोंहा गोबां नामफोर मुंफोर दङ नङा होमबा? बिदिनो माइ लाना माइ जोङो जेरै गेसें गुबुं बिदि गायो नङा होमबा?
औ नंगौ
बेफोरबायदि थायो नङा होमब्ला?
ओ नंगौ
जोङो गोथौ हायावहाय जोङो माइखौ गेसें गोजान गोजान गायनांगौ माने आरो बोरिफोराव जोङो गुबुं खाथि खाथिनो गायनांगौ आरोना अब्लासो जोंहा बे माइआ मोजां मोननो हायो आरोना।
औ नंगौ ओं
आरो जोङो बे माइखौ गायखांनायनि उनावबो जोङो ओरैनो दोनोब्ला जानाय नङा जोंहा जेरै बे गेजिर गेजिर हाग्रा रावजगोनना बे बेखौ जोङो फुनानै होनांगौ आरो। हासार एम्फौनि मुलि थिग बेफोरबायदिखौ जों बाहाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि नांगौ बायदि हासार बा मुलि बेफोरबायदिफोरखौ नुयोना नोंथाङा
औ नंगौ जोंनिखिबो बेबायदि सोलियो नोंगौ जेब्ला माइखौ गायखांगोन। जोङो एसे जेब्ला सोमखोर सोमखोर जायो अब्ला बेहाय जोङो हाग्राफोरखौ रज'नाय नुयो ओमफ्राय बेयावनो जोङो बे हाग्राफोरखौनो जोङो जेनेबा न'आवनो जेनेबा फुंखिनियानो जा बा बेलासि बेलासि जा बेबायदि नो सानदुंखौ नायनानै जों माने फुंफोराव
ब्ला जों खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो जेनेबा बिदिनो हाग्रा रज'नाय बा बायदि दिसिना ग्रौ ग्रौ जानाय हाग्रा बे फोरखौ जोङो एसे फुख्ल' फुख्ल' होयो जाहाथे जोंनि बे माइया बे हाग्रा जों जेबो खहा जाया बेनि थाखायनो जोङो माइखौ माने खहा जाजानो गिनानैनो जोङो बे जा जोंनि माइथिलियाव हाग्रा रज'नाय बेफोरखौ जोङो माने फुख्ल' फुख्ल' होयोब्ला जों माने एसे मोजांखौ जानायखौ नुयो बिनि थाखायनो फुख्ल'नानै होनाय जायो जोंनि खिजायबो आरो बेनि गेजेरजों जों जेब्ला माइफोराव एसे एला एम्फौ जागोन। बा माबा मोनसे जागोन अब्ला जोङो बेहाय मुलिबो होनाय जायो बा मानायबो जायो बेबायदिनो हा सारफोरबो जोङो सारना होनाय जायो बेबायदिनो बाराद्राय माइआ जोंनिया ओ बयानि सायाव बया जायोब्ला जों बेबायदि नो हासारफोरबो जोङो सारनानै होनाय जायो ओमफ्राय थिग बेबाय दिनो जोंनिया मोनजासिम जोंनिया जेब्ला माइया जोंनिया जेसेबांखि बया जायाथों माने जों बेखौ माने मोजां खालामनो थाखाय जोङो गोबां बेबायदि नो फिसा फिसौ ओ बिदिनो हासार बायदिसिना माबा माबि मुलि जों बेफोरबायदि बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हासार बा मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो‌। औ नंगौ नोंथां थिग नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे मुलि बा हासार बेफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो नांगौ समाव मुलि हासार होआब्ला जोंहा बे दैज्लां बोथोराव हाजिरा खामला लानानै खस्थ' खालामनाय समा ओरैनो थांगोन गोदोनि बायदिथ' नंला गोदो जोंहा मोसौजों दब्लायसे दब्लायनै हालेवनानै गायनायावहाय जोंहा बे ओरैनोबाबो माइआ जाखायोमोन नाथाय दानि जुगाव जानो नागिरलिया गोबां हासार भिटामिनफोर नांगौ जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा आबादखौ मावनाय जायो आरो। आरो बे माइआ माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो दान मोनथाम दान मोनब्रै बेनि उनाव जो- हा बेयो माइआ फिथाइ महराव ओंखारो आरो बे फिथाइ महराव ओंखारनायखौ जोङो मोनहोनानै बेखौ हानाय जायो। आरो बेखौ हाखांनानै जोंहा न'आव लाबोनाय जायो न'आव लाबोनानै जों बेखौ ओ मेचिनजों बा ओ ना नाय जायो बेखौ नानानै जोंहा माइखौ दिहुननाय जायो आरो बे माइखौहाय जोङो